हेल' औ । खबरा बिदिनोस सै मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथ'यो ओमफ्रायो बोरै दङ
खबराथ' मोजाङानो दाामानि मोजांथ' नोंहालाय माबोरै
आंनाबो बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ
ओ माबा गथ'फोरनि स्कुलफ्रालाय मारै बन्द' जाबाय जायाखै
बन्द'आ जाथ'वाखै दंबावो साननैसो क्लास खालामनानै बन्द बन्द' हरसिगोनदां
बन्द' जाबा बहाबाफोर बेरायहैनायनि प्लेनिं दं नामा?
बेरायहैनायाथ' बेरायनांगौमोन बेरायनाया ओरै फारसे गायनाय फुनायावबो बेस्थ' जाहैयो गथ'फोरखौनो एसे बेरायनो लांनायानो बिदिनो बारा जालायलाङा
आ
स्कुलनि बेरायनो लांनाय मास्टारफोरा बेफोरल' जाहैयो माने न'निफ्रायथ' जेबो बेरायनो लांनाय जाया आरो
औ औ ओमफ्राय दामा मावनानै दंगासिनो
दायो बिदिनो न'खरनि एसे गायनाय फुनाय सिजेनखाय दा बेफोरावनो नांथाबनानै दं आरो
आबाद मावो आरो ना होमबा नोंसा?
आबाद औ आबाद मावो जायगाफोराबो दलहा नालाय बांसिन बे माइ खेथियानो आरो
औ बोथोरालाय माबायदि अखा हादों ना सानदुं दुंदों?
बोथोराथ' दायो अखाबो हाद्रायाखै सानदुंबो दुंद्रायाखै। ओरै फारसे जोमै जादों बारबो खोलो खोलो बिराद मोजां जादों आरो आरो ओमफ्राय आं मोनसे औ मोनसे खोथा सोंनो नानिनाव ओमफ्रायो नोंखौथ' माखासे मेगं थाइगं नि आबाद मावो होन्ना खोनादों बेयावहाय माबाफोर सरखारि माने मुलिफोर बाहायो नामा?
आङो मेगं थाइगं गायबाबो बेबायदि माने ओरैनो फानलायनाय ओरैनो बेलेगाव हरलायनाय बेफोरबायदिनि मावा अनलि आङो न'आव जानो थाखायल' मावनाय जायो आरोना ओमफाय बेवहाय आंङो जेबो मुलि जाया आरो माने न'आवसो जागोन नालाय ओंखायनो बे बेफोराव जेबो बिदि बाहाया आङो।
ओ जेनेबा बे न'नि मोननाय
ओं न'आवनो न'आवनो मोननाय हासार मोस - मोसौनि हास खि गोबोरखिफोरखौनो होनानै गायनाय जायो आरो
अ' जायो।
नोंसालाय मा मा मेगं थाइगं गायो मावो मा मा दं?
जों ना मेगं थाइगंङाथ' होनबा ओरै ओ बे दा मैथा गोजा, मैथा बांगाल बे खांख्रिख'ला बेफोरनो आरो दा हाग्रानि मेगंफोर मोनो जोंनाव माखासे इदिनो ओरै दिंखिया थाबाय सिब्रु थाबाय ओरैजाय थास' आथिं, थास' बिबार, एफोरबो बहुद माने मोनो जोंनाव जायगायावनो, बेफोरखोनो जों माबानानै खानानै जानो हायो आरो गोसोबायदि।
औ दाथ' दैज्लांना ना ओंखारो ना मोनो, गुरगोन ना गुरा नोंसोरलाय?
आङो नाखौलाय गुरो गुरनानैनो जों जायो आरो नाखौ।
ए
जोंनि जायगाया बिदिनो नानिनो जायगा नालाय जों इफोरखौनो गुरनानै जों जायो आरो
नोंसिनिथिं मोनथिग' नामा नाम
जोंनिया औ नाफोरखौ होनबा बे माबा थाबाय नास्राय थाबाय ओरै बोथिया फिथिख्रि थरि इदिनो मागुर सिंगि आरो जोंनियाव माबाबो खुसि खुसियाफोरबो मोनो आरो
अ मोजांङानो जायगाया नोंसोरनिथिं ना थाग्रा जायगा ना जोंथिं बिदि बिदि मोना दैफ्रानो गैया
उम होनबा नोंसिनाव बे बायना जानायफोरा बांसिन जायो आरोना
औ बायनानै जानाय जायो जोंनिया
ओमफ्रायो
ओरैनो दैज्लांनि माइ गायो मेसेंफ्राव मा मा आबाद मावो नोंसिनियाव
मेसेङावथ' जेनेबा बे ओ मेसेंनि मेगं होनोबा आरो लाइ लाफा मुला बेसर आलु ओमफ्राय बिदिनो फान्थाव बिलाहि बेफोरखौनो जों एसे एनै न'खरावनो माबानानै खेथि खालामनानै जायो बेफोरफोरखोनो
मोजाङानो बिदिनो मावनानै जानांगौ
अ
ओमफ्राय आंनाव माबा सोंनो नागिरदोंमोन नामा?
ओमफ्राय आं नोंनाव सोंनो नागिरदों जेनेबा नों मा बेदरखौ जाना साबसिन मोनो
आंथ' अमा बेदरखौनो मोजां मोनो अमा बेदर लकेल दाव बेखौ मोजां मोनो
अमा बेदरखौ नों माबोरै संना जायो
अमा बेदर संनाया बिदिनो मालाबा संनाय होमबाथ' गासिबो
सिक्स फरटि नाइन
बोरै बुंबावगोन आं दा थाव संख्रि बानलु होनानै संनाय जायोना
एवनानै जानायखौ मोजां मोनो ना ओरै फारसे ओंख्रियाव बिदै होना जानायखौ मोजां मोनो
आङो बांसिन एवनानै जानायखौ मोजां मोनो फ्राइ खालामनानै जानायखौ मोजां मोनो
आं बांसिन बिदै रैसि होनायखौ बारा मोजां मोना
ओमफ्रायो ओंख्रिनि बिथोरावलाय माखौ मोजांसिन मोनो नोङो
ओंख्रिनि बि फोराव नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि
अ
लाइ लाफा ओंख्रि बेफोरखौनो
अ अ होमबा नोङो नारजि ओंख्रि जायो ओमफ्राय नोङो नारजि ओंख्रिखौ नोङो संनो रोङो ना रोङा?
रोङो बिराद मोजां रोङो आङो संनो।
अह ए ए माबोरै सङो दे एसे अननानै आंनो खोनथाहरलाय?
आंथ' सिगांहाय बेखौ माबायाव कुकाराव ब्रयलार होनानै लाग्रो बे मैगंखौ ओमफ्राय रुनानै जेब्ला बियो गेब्लेयोना होमबा बेखौहाय मोजांहाय अ मा बेदरफोरजों जानाय जाखायो नालाय नारजि ओंख्रिखौ बांसिन
दा मोजाङैनो बेदर संफिननाय जायो आरो। बिदि संनानै जायो गोथाव मोनो।
अ दे नार जि ओंख्रिखौ जों बर'नि फिसा जाबाय नालाय नारजि ओंख्रिखौ माने मोजां मोनैआनो ओ गैखाया होननानै बुंजायो आरो माने।
औ मोजां मोनो आंबो बिराद मोजां मोनो। मा मा दं नोंसा दा दाउ अ मा मोसौआ?
दंनाया बिदिनो बांद्राय गैया एसे एनै ओरैनो ओ बांद्राय फाराम साराम खुलिलायनाय जोंनाव बुरजा लानाय गैया ओरैनो न'खराव दा सोलिनाय मासे मानै इदिनो दङ' आरो।
ओ औ
दायो गरम बन्द'फ्राव बहाबा थांनायनि माबा दं नामा?
बेखौ र गरम बन्द'आ मोनथ'वाखैना।
अ
एसे साननैसोआनै साननांगोनर' दोनथ'नोसै खोमा होमबा
दे दोनथ'नोसै अ दे गोजोनथों।
नानि